थां खो
औ खोनादों नोंथां
आं नोंथांखौ मोनसे आयदा लानानै कल हरनाय जादोंमोन
अ मा आयदा बुंनो हागोन ना?
अ बेनो जाबाय नोंथाङा जिब जुनार मोजां मोनो ना?
औ आं जिब जुनार मोजां मोनो नोंथां
नों माबे जिब जुनारखौ फिसिना एबा ओ अननानै मोजां मोनो बेनि बागै फंनैसो बुंना होदो
आङो सैमाफोरखौ जोबोद मोजां मोनो ओ जोंहानावबो आवगोल दंमोन ओमफ्राय बे जोंहाना पेटआ थैदों आरो माने बेराम जादोंमोन बे आं एसे उन दैयावनो माने बे दंमोन ओमफ्राय बेराम जानानै थैदों बे ओमफ्राय
माने बेखौ जा जोबोद मोजां मोनोमोन नालाय बेखायनो आङो गुबुन पेटस लाफिनाखैमोन आरो माने नो सानबो लाफिनाखैमोन आङो बाट रिसेनलि जोंहानाव मावजि मा से थाफैदों आरो मावउजि गोरलै ओमफ्राय आं दा बेखौनो फिसिग्रोदों आरो अनगासिनोबो ओमफ्राय दा आंजों बे जोबोर माने गोमोन जाबाय आरो क्लस जाबाय
औ
आं बिनि नामखौ मिथि दोनदों आरो ओमफ्राय आथिंसाफोराव गाखोलाबायो आरो बे नुबानो माने गाबलाबायो
औ आगोलनि पेटनि नामा मामोन नोंथांना
औ आगोल माने कुथु होनोमोन आरो अननानै
औ औ
नोंथांनाबो पेट दङ नामा?
औ आंनाबो पेट दं नोंथां आंना फार्स्ट पेटनो मावजिमोन आरो ना आंबो बिराद मावजि मोजां मोनो मोन ओमफ्राय सानसे आंनो बाबाया बिदिनो लामायाव ओ सोरबा गालांनाय मासे मावउजि लाना फैदोंमोन ओमफ्राय आं बेखौनो फिसिनो साननानै फिसिबायमोन आरोना आं बिराद अनोमोन ओमफ्राय बे मावाजिनि मेगना मोनसे खेरा बायदि मोन नुवामोन खोमायो मेगन फारसेजों ओमफ्राय बिदिनो फर मान्थससो जाबायमोन आरोना फिसिनाया बिदिनो ओ फरायोमोनबा आं फरायोमोनबा आंनि बिखुंसायाव गाखो नानै बिदिनो जना थायोमोन ओमफ्राय बारा दुस्थुबो नङामोन। आरो ना माने ओंखामफोरखो बिदिनो खुला दोनबाबो जायामोन। उम माने होबासो जायोमोन बिदिमोन आरो ना मावाउजिया बिराद मोजां ओमफ्राय सानसेखालि बिराद अखा गोसा हादोंमोन हराव ओमफ्राय बेयाव बाहेराव ओंखारलांदोंमोनदां ओमफ्राय बियो सैमाफोर बिदिनो लामायाव लोगो मोननानै बे अरथार जादों आंनि मावजिया ओमफ्राय आं बिराद दुखु नांदों बिदिनो आं गाबनानै ओंखाम जायाखै मोन बे माबानि थाखायनो
ओ दुखुुनांखागोनानो।
औ औ ओमफ्राय दा आङो आंना मासे पेट दं आरोना सिक्स यार्स जाबाय मा दडगि इनि नामा मालेरया आरो ना औ क्लास ओ क्लास सेभेन ओइट मोनदां बेयाव बिखौ लाना फैदोंमोन। जोंहा आमाइ मोननाव जादोंमोन जन्म जादोंमोन बे ओमफ्राय ओ बिदिनो बेखौ ट्रेनिं होयोमोन माने बाहेराव खिनो खिबा खिनो लाङोमोन बाहेराव ओमफ्राय न' सिङाव खिबा माबा जायो नालाय बिदिनो लेथ्रा जायो नालाय बेंनो बाहेराव लाना थाङोमोन खिनो हासुनो ओमफ्राय बिदिनो दा बेना दा हुदा जालांबाय आरो ना बाहेराव थांनायनि दा बे खिनो ओंखारबानो दर्जाखौ बुयो हारसिं नो गावनो ओमफ्राय लिङो आरो ना जोंखौ खिनो लांनो
औ
ओमफ्राय बिदिनो ओंखामफोरखौबो जों जि जायो बेखौनो जायो।
ना बेदर सोरबा सैमाफोराथ' सानफ्रामबो बो ना बे दर नांबायखायो नालाय ओमफ्राय बेनो दालि ओंखामबानो जायो आरो ना
ओमफ्राय लेरिया नोंना पेटआ बे लकेल ब्रिद ना ना बेलेग फरेन ब्रिट जेनेबा
बे लकेलसो माने आमाइ मोननावसो जनम जानाय नालाय ओमफाय बिमाया गारना थांनायमोन ओमफ्राय बिदिनो बेखौ ल ना फैबाय आमायमोननिफ्राय लखेल लखेल ब्रिटखायनो बियो ओंखाम दालि बिदि जायो बेलग फरेन ब्रिट बाथ' गख खेर ना बेदर बिदि नागिरो ना
लखेलबाबो मोजांआनो फिबानो मोजां
औ औ ओ दा बेनो आंनि मोनसे गोबाव थानाय पेट आरोना आं जों आं बिराद अनो दा बेखौ
ओ ओमफ्राय नोंथांआ बिबारफोरबो मोजां मोनो नामा?
औ आङो बिबारजों लोगोसे बिदिनो प्लेेनटिंक खालामनो गोसो थायो आरो ना ओमफ्राय दा आङो न'आवनो माने आङो भेकेसन मोननानै न'आव फैबा बि बिदिनो बिबार नंआबा जिखि जाया दंफां लाइफां बिदिनो गायला बायो गायनो मोजां मोनो आरोना आंखौ लाइक खालामहैयो आङो माबा स्ट्रेस कन्दिसनाव थाबा ओमफ्राय आङो आंनि फेभरेट बिबारानो जाबाय रस आङो कालार बाबो आङो रसखौ बिराद मोजां मोनो आरो ना गायनानै जेरै येल्ल' रस थायो ओमफ्राय ह'आइट रस रेड रस औ ब्लुरस आरो बिदिनो आं माने फेभ्रेत होननो थाङोबा रसखौ होनजायो नाथाय आं गासैबो बिबारफोरखौ मोजाङानो मोनो आर ना हारि न'आवथ' नोंथांआ माने मालाबाफोर फैबा बिदिनो बिबारखौनो बिबार नुगोन आरोना बाहेरावबो सिंआवबो जोंहा आदायाबो आदा सासे दं जोंहा आदायाबो बिबारफोरखौ बिराद मोजाङै माने बिदिनो मेइनटेन खालामो आङो फरायनो थायो नालाय गुवाहाटिआव
औ
आदाया बिदिनो आं गायलांनाय बिबारफोरखौ बिदिनो दै होयो हासार होयो ओमफाय बिदिनो मोसौफोरनिफाइ औ माने माबा खालामो आरोना रैखा खालामो नोंथांनाबो बिदिनो फेब्रेट बिबार दं नामा?
औ दंनायालाय दं आंनाबो ओ बाट आंना रस नङा आरोना माने आंना मोननै दं फेब्रेटआ आं हाइभेनजास बिराद मोजां मोनो हरन्दिया ओमफ्राय पिय'नि होननाय बिबारखौ मोजां मोनो आरो बाट पियनिखौ बेहाय जोंनिथिं मोना आरो ओमफ्राय जों हाइद्रेन दं हाइद्रन्दिया पिंक कालारनि दं जोंहा ओमफ्राय आं जा मोजां मोनो ओमफ्राय गुबुन बेलेग जायगाफोरावबो बेरायनो थांबा नुबा बा फाननाय नुबा जा मोजां मोनो आरो माने बे बिबारखौ नुबानो आङो माने फिच मोनो आरो माने जोंहाबो गा गा गार्देन दंङो जोंहा माइया गार्देन खालाम गार्देनिं खामनानै मोजां मोनो आंबो मोजां मोनो ओमफ्राय जोंहाबो आदा दङो बेबो ओमफ्राय मोजां मोनो आरो बबावबाफोर थां थाङोब्ला बे बिबार बा प्लान्स बिदि लानानै फैयो आरो ओमफ्राय आंबो बबावबाफोर थांबाथाय नु नु लामाफोराव लामा दथा फोराव नुला बायोबा आंबो लाना फैनानै गायफैयो आरो ओमफ्राय जोंना न'आव ओ माने गेट दाव बगेन भेलिया दङो बे गेदेर जाबाय। ओ फाइभ इयार्ससो जाबाय ओमफ्राय उवालाव बिदिनो मामबायना दङो आरो ओमफ्राय रिसेन्टलि आं मोनसे बिबार लाना फैदोंमोन वाइन। उम गारलिक बाइन होनो बेखौ। माने बेना बिलाइया गारलिक ओ औ सामब्राम बायदि मोदोमो गार्लिक बायदि ओमफ्राय बिबारा बार जा मोजां नुयो बेखौ माने ओमफ्राय मामबाय जोबबा मोजां मोन नुयो आरो ओमफ्राय देराखै बे एसे उन्दैयानो दङो ओमफ्राय रस दं। जोंहानाव ओमफ्राय बिदिनो ओ जेस मिनबो दं ओमफ्राय हिबिसकास दं। पिंक कालारनि ओमफ्राय रेडबो दङो बिदिनो ओमफ्राय गुबुन गुबुन बिबार दंबावो आं नामखौ मिनथिफेरा मोजाङै मोनथिया आरो
अ नोंथाङा बिबार गायबा हासारफोर होयो नोमा माबा
औ हासार माने बे ओ गोबोरखिखौ गोबोरखि हासारखौ बेखौ होयो आरो ओमफ्राय बे दालाय ओ गुफुर गुफुर एम्फौ बायोना पेस्टिसाइदस बिनि मुलि होयो आरो एसे सारनानै मालाबा मालाबा।
अ गासैयावबो होजोबो ना नोंथां?
औ होयो।
अ नोंथांना बगेन भिलियाया मा कालार?
जोंहाना बगेन भेलियाया ओ एसे ओ वाय वायलेट कालार आरो जोंहाना।
औ जोंहानावबो दं बगेनबिलिया आङो माने लामाफोराव नुलाबायो नालाय ओमफ्राय बिदिनो सानसेखालि ला मायाव नुनानै आं लाबोदोंमोन ओमफ्राय बेखौनो गायना होदोंमोन आरो ना। ओमफ्राय दा बे बिराद मोजां थांबाय ओमफ्राय जौबायबो। आंना बगेन बिलियानि कालारा पिंक आरो वाइट आरो
औ औ जोंहानावबो बे पिंक दङो माने गोदान बायनाय आरो बारा गेदेर जायाखै।
औ औ ओमफ्राय ओम ओरैनो वाइट गोजाल' दोङो ओमफ्राय पिंक अकल पिंक ल' दं ओमफ्राय ओ माबाबो दं ओ अरेन्ज कालारनिबो दं बेखौ आङो सान खालि गुवाहाटियाव थांनायाव ओ लामायाव नुलांनानै मोजां नुनानै लाबोदों खानानै
ओम
अ बे बिराद समायना नुयो आरो दा माने न'खौ औ गवाथ माने ओ गेदाव थाबानो बिराद समायना
औ समायना नुयो। जोंहा ना गेदाव दं नालाय ओमफ्राय लामा दथानि लामा दथायाव बेरायनाय मानसिफोरा ओ थिखांफैयो फट' थिखांला बाय आरो लामायाव ओ अवालजिंआव थानानै फट' थिखांनानै ओ इदिनो सानफ्रोमबो
लामाथिं बेरायोब्ला फट' थिखांलाङो आरो माने मोज जां नुयोदां ओमफ्राय मालाबा मालाबा ओ थालायखौ बि बियो ओ मानि लांगोन लांनो हागोन नामा नानै ओमफ्राय खायसे आरो सो सोङा लाबासिनो दानना लाङो आरो ओम फ्राय आं दुखु मोनो आरो बिदि खालामनायखो । मिथिबाथाय, ओमफ्राय जुदि आं नुबाथाय आं बुङो आरो माने इदि माने इदि खालामो होननानै सोंनानै लांनांगौ होननानै बुङो।
दे होमबा नोंथां सम जाबाय दोनसै न' । ओ नोंथांजों रायलायना गोजोननाय मोनबाय ।
औ गोजोननाय थाबाय आंबो नोंथांजों रायज्लायना दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै गोदो गोजोन्थों ।